दोन्थां।
अ
होमबा नोंथां औ नोंथां।
जों होमबा जों बर'फोरनि बे बर'फोरनि आंगो फोरबो ओ मागो दमासिनि सायाव सावरायनोसै न'?
औ सावरायजागोन नोंथां औ।
अ नोंथाङा होमबा एसे फो-फोरमायनो हागोन ना मागो दमासिनि सायाव?
औ औ हागोन नोंथां। जोंहा औ मागो मागो होनाब्ला बा मागो दमासि फोरबो होनोब्ला जोंहा ओ जोंनि बर' फोरनि माने जोबथा फोरबो बा बोसोरनि माने जोबथा फोरबो बाथि फोरबो आरो बे ओ जोङो बेखौ पुस दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो।
औ
बेनो जोङो बैखौ फालिनो थाखाय जोङो सानथाम सानब्रैनि सिगां बा ओ सप्ता मोनसेनि सिगां बा जि साननि सिगांनो जोङो माने अ जायगा मोनसे थि नायनानै जोङो बैसानखालि जोङो बेलागुर न' लुनानै लाग्रोयो आरो लाग्रोखायो। बेनि उनाव जोङो सानसेफोर सिगांनो जोङो ओमफ्राय लोगोसे जोंहा बै फोरबोआव आबादजों सो-सोमोन्दो थानायफोरबो जोङो आ बिनि उनाव जोङो फिथा ओ फिथा जायो बै समाव बै फोरबोआव। माने बैफोरबोआ फिथा जानायाव जानायनि फोरबो होननांगोन आरो जोङो जोङो माने सानसे सिगांनो ओ माइरं माइब्रा माइरं बा माथा माइरं बायदिफोरखौ जोङो सोमनानै सौनानै ओ थियारि खालामनानै लाखायो आरो जोङो ओमफ्राय जोङो लास खालि बे जागोननि सानसे सिगांनो जोङो माखासे फिथाफोरखौ जोङो बानायग्रोनानै लाखायो जेरै ओ एन्थाब फिथा थावनि सिथाव बिनि उनाव जोङो नालेंखरनि ला ओ लादु लादु बेनि उनाव ओ सिबिं लादु बेफोरखौबो जोङो बानायनानै लाखाजोबखायो। ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो फुस दाननि बे ओ जोबथा सानखालि ओ मागो दाननि हाबगोनदि गिबि ओ सिगां सानखालि जोङो ओ जयैनो खोनसे लावखार ओंखाम जायो। ओ बायदिसिना बेदर फिसा‌ ओ जौ बायदिसिना बाहायनानै जोङो बाहायो आरो बैयावहा। जोङो जायो रंजायो मोस सायो थिग बेबायदिनो मोजायो मोसायै रंजाखांनानै जोङो अखानायै सोरांस्लाब मोनै फुं बेरेफुंजानो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो बै बेलागुर न'खौ आलारि बाथि सावना एसे आर'ज गाबनानै जोङो बै बेलागुर न'खौ सावनानै होयो। सावनानै होखांनायनि उनाव जोङो बिनि उनाव फोजोबखांनानै जोङो गामियाव फैयो। गामियावनो बिदिनो ओमफ्राय जमा ज' जानानै जोङो ओ माखासे समाव माने न'खर न'खर थांनानै जोङो एसे रंजाहैनायखौ नुनो मोनो आरो। जानानै जोङो ओ फिथा जायो सा लोङो सोरबाया खायफाबा जौ होयोब्ला जौबो एफा एनै लोङो थिग बेबायदि खालामनानै ओ न'खर न'खर माने बेरायो आरो बै सानखालिनो जाय खालि बेलागुर सावो बैखालि बैसानखालि बेबायदिनो बे बेलागुरा जोबनानै थाङो ओमफ्राय जोङो बै बेलागुर सावनायनि
सावखोन्दा बन एबा औवाखौ लानानैबो जोंनाव बर'फोरनियाव माने मोनसे फोथायनाय दङ बे फोथायनाया ओ जाहैबाय जोङो बै बन खान्दाखौ लाबोनानै खामखान्दा बनखान्दाखौ लाबोनानै जोङो ओ न'नि आबाद फोथार एबा ओ फिथाइ थायग्रा बारि बागानाव बै ओ औवा खामखोन्दा खौ थुख्राखौ जोङो बै जाय बिफाङाव माने दोनना होयो बा फुनानै दोनो बे बिथाङा बिराद फिथाइ थायो होननानै आरो माखासे समाव बे गनजोंबो जोङो बुज्रावनानै होनायखौ नुयो आरो खननै अबेबा बिदि खनथाम खनथाम बिदि बुज्रावनानै होयो माने बिदि खालामोब्ला फिथाइया बांसिन ओ थायो बा जोङो बिनि ओ फसलखौ बांसिन मोनो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेयो जोंनि बर' समाजाव बर'फोरनि गेजेराव थिग बेबायदिनो खालामो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो बै सानखालि
ओ न'खरनि गय खान्थाल थाइजौ नालेंखर बिफां बेफोरबायदि बिफाङाव गासैयावबो ओ माने ओ बा फुटसो गोजौवाव जोङो जिगाबखौ दुरुं खालामनानै गंग्र-गंफ्रोमबो बिफाङावनो फांफ्रोमबो बिफाङावनो जोङो बै ओ जिगाबनि दिरुं बानायनानै जोङो हानानै होनायखौ नुनो मोनो आरो खायो माने बेफोरबायदि खालामोब्ला फिथाइआ थायो ओ फिथाइआ मोजां जायो होननानै बे फोथायनाय दङ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव औ बेबायदिनो ओमफ्राय आरो बेखा सानखालिनो जोङो आवा खुन्दुंजोंबो ओ गंफ्रोम न'खौनो आवा खुन्दुंजों सोंथेनायखौ जोङो नुनो मोनो माने बिनि ओ होनायनि जाहोना जाबाय ओ जाहाथे माने बारहुखा फैयोब्ला उनाव बिनि उनावथ' जोंहा ओ मागोनि उनाव जोंहा बा ओ फागुन सैत्र दानाव गोबां बार हुंखा फैयो नालाय बारे थारमाने बै बार बारहुंखा फोरावहा जाहाथे ओ न'आ बाया बुखारलांनो हाया बे खौ फोथायनानै माने आवा खुन्दुंजों सोंथेनाय मोनसे जोंनाव खान्थि दङ आरो बेबायदि जोङो आवा खुन्दुंजों गंफ्रोमबो न'खौ सोंथेजोबो बेबायदि खालामो बे माने जाहाथे न'खौ सिफायलांनो हाया बारमोदाया बे हास्थायनानै फोथायनानै जोङो बे आवा खुन्दुंखौ खानायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां
नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि खान्थिया ओ खान्थिखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथां?
मोनो मोनो बिदिनो जा ओ बे खान्थिफोरावबो जायगा लायै जायगा आलादा जायो खिन्थु मागो दमासे फिथा सौराय जानाय माबा खालामनायाथ' गासिबो एखेयानो आरो खिसुमान नेम नि थिफोरा फालिथायफोरा एसे गुबुन गुबुन रोखोम जायै जायगा लायै जायगा बेफोरबायदिनो ओम बाखि गामि खाथि खालानि गामिफोरथ' सोब एखे गोजा। बिनो अब मागो दमास सिनब्लाथ' जों मागो दमासि जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनानो आबै आबौ सम मोननि सम निफ्राय बे फालिबोनाय। बे दाबो सराब फालिवबाय दं जोंनि बर'फ्रा बे मागो दमासिखो आरो जों गुबै जों मागो दमासिनि फालिनाय जाहोना बेनोदि जोंङो बो- बोथोर फ्राव माइ आबाद मावनानै जि माइ माइरं मोनो जोंङो बेखौ ओ दानखां मा खामखां जोंङो मागो दमासि समाव बेफोरखो जोंङो ज'यैनो अब फिथा सौरा सावनानै यै आरो बो ना बेदर आरि फिसिना दोननायखौ लोगोसे जयैनो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंनि बर'फ्रा बेखौ साननानै बे मागो दमासि फालियो आरो। जों मानानै मोननाय फिथाइखौ जों जाहाथे बयबो रालाय रानलायना जायो आरो।
नोंगौ नोंगौ।
ओ जोंनिथिं थो मागो दमासि समाव नोंथांङा बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदिनो ओ मागोनि गोबां सान सिगांनिफ्रायनो जोंङो ओ सो लोगो बयबो लोगो जयै लोगो नांनानैज ओ भेलागर लुनायखौ ओ नुयो जोंङो सोरबा फोरा न'फोरावनो फिसा फिसा मोनसे बानाय सोरबा रायजोफोरा लोगोननानै गिदोरथार बानायो बे फेलागुर न'खौ मो फेलागुर नुलानै मागोनि हरखालि बे भेलागुर सिंङावनो लावखार ओंखाम जायो आरो। जौ आव जौ जो जौ लानानै बेदर आरि लानानै बेफोरखौ जयो बिदिनो सोरबाफोर फियो फियो फिथा सावनायखौ लाना फैायो न'निफ्राय बेफोरखौ रानलायनाय जायो आरो बे बेलागुर न' सिंङाव। हौवा माहारिया बेनो आइजोफोराव ज' नांनाय बिसोरबो फिसा सावखांना हराव बिदिनो बिसोरबो ओ जायो लोंङो बिदिनो। आरो बे मागो दमासि हरखालि जोंनि आइजोफोरखौ हरसे उन्दुनायखौ नुवा जों बेफोरबाय आनो फिसो हरसे फिथा सावो जोंनि आइजोफोरा। माखासे जाथिनि फिथा लारु सौरायाइ बेफोरखो स हरसेयावनो संनायखौ जों नुयो, आरो जोंनि फिथसाफोरखौ मारै साव जों गिबियावनो जों माइब्रा माइरं जोसा माइरंखौ जों ओ सोमना दोननानै दिंखियाव दिंखियाव जोंङो सौनानै बा माबा मिलफोराव सौनानै लाबोनानै बेखौ अन गुन्दैखौ जोंङो बिदिनो नारिखल लारि सिबिं होनानै जोंङो फिथा बानायनाय नुयो, फिथा लारु नारे लारु बेफोरखौ नुयो जों बानायनाय बेखो बानायो आरो जोंनि बर' आइ आइजो फोरा बांसिनानो
अ नंगौ।
हरसेया आरो जोंनि मागो दमासि समाव जोंनि ओ मानसिफोरनि बारि बागानाव जेरै माबाफोर थारुन गायनाय आलु गायनाया ओ बे बेफोर खावनो थांनायखौ नुयो आरो जोंङो आरो ओमफाय बेरा आरिफोरखौ खावना लाब नानै जों भेलागुर न' सेराव जोंङो जयैनो जेराव लावखार ओंखाम जायो बेयाव लाव हाबनानै सावनानै अर सानायखौ जों नुयो गोबांङानो बिदिनो नाथाय बेफोरखौ बारा नुनो थांला एसे खमैलफोर खावना खावनानै जानायफोरा बेफोर मोनसे नेम नेम खान्थिमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ सुबुंफोरा बारा मानिला बेफोरबादि खामला आरो गावबा गावो गोदो गोदायथ' ज'यै ज'यै बे गामियाव बिदि ओ जालायनाय नुयोमोन थाय एसे खमिबाय आ खालाव गाव गाबागावनि न'आवनो जों ओ बिदिनो खा खाना जानायखौ नुयो आरो बाहेरायाव बारा ओंखारला मानसिफोरा सम गैलासो मानसिफोरनो बेफोरनि थाखाय एसे खमैबाय आरो बेफोरो ओब फोथारफोराव दैमाजिंफोराव बेफोर खाना आरि जानायफोरा लावखार ओंखार जानायफोरा आरोज ओ जोङो बिदिनो फुङाव भेलागर नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो ओ औ बिदिनो गय फाथै जरा गाजि होनानै फिथा बावनानै जोङो सावनायखौ नुनो मोनो जों भेलागरखो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां एकदम फुङावनो सिखारना आरो बे फुङाव सिखारनाय समाव ओ दुगैनाय समाव दाउखा नुजानाङा दाउखा नुजाबा माबा फोथायनाय दोङो आरो माबाफोर हामा जायो होनना नानै जोंनि बर'फोरा बेनिनो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां लोबस्रां बे बेफुङावनो ओ सान ओंखारै से सिगाङावनो जोङो भेलागर न'खो सावो बे मागो दमासि हरखालि आरो बिदिनो सावनानै बिदिनो जों मागोखो जागायजेनो बेफोरबायदिनो मागो दमासि आलासि दुलामसि फायगोन फिथा जानो बिनि न'आव बियो थांगोन नो बोराय गथ' बोराय बुरै गथ' गथायफोरा न' न' थांना फिथा मागि हैैगोन। बिदिनो जोंनि मागोआ बिदिनो सोलियो जोंनि गामि गफायाव बिदिनो जोबोर रंजा बाजा जानो‌ सलियो जानाय लोंनाय बिदिनो आरो सोरबाफोर मागो दमासियाव बोराय बुरैफ्रा मागिनो थांबा जौ गोरा संना दोननायखौ माइब्रानि जौ मा-माथानि जौफोरखौ जों लोंनो होयो बिसोरनो
औ
बिदिनो जोङो रंजा बाजायै जोङो मागो दमासिजों फालिनानै थांहोयो आरो जों बर'फ्रा उम
अ दे होमबा नोंथां सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
अ समा जाबाय दे नोंथां दे गोजोन्थों नोंथां।